अ नोंथांङा खोनादों ना? नोंथां अ नों दाखौ माने फन हरनायनायनि जाहोनानो जाहैबायखि दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो आरोना औ बेनिनि सायाव माने दैज्लां बोथोर बोथोराव माइखौ माबैहाय गायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। ओ जों माइ गायनाया जेनेबा माइ गायनायाथ' जों दा दैज्लां बोथोराव। नङा होमबा बर'फ्रा माइ जेनेबा आबाद मावनानैनो जाग्रा हारि। आरो बर'फोरा दायो मैखोमै जेनेबा- दायो दुब्लि फोथाराव जों माइ आबादखौ गायनायखौ नुबाय थादों आरो। औ जोंहा माइ गायनायखौ होनबा बुङोब्ला जो गिबियावनो जों माइ मोजां बिधानखौ जोङो लाखिनानै दोननानै थांनाय बोसोरनि बिधानखौ मोजाङै लाखिना दोननानै जों देग्लाय बेखौ जोङो दैमा बा फुख्रिफोराव बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बे। बेखौ साननै सानथाम सोमनायनि उनाव बोखांनानै जों बेखौ। आरो बोरियाव दोननानै जायो बिनिफ्राय बे गाजा ओंखारनायनि उनाव जोङो। हाखौ मोजाङै फोमोनना लानाय हाया दुब्लियाव जेयाव जोङो। खोथियाखौ फोनाय जायो आरो माइखौ बिनिफ्राय जोङो बे। बेखौ पसिस दिन आरो पयथ्रिस दिननि उनाव जों बेखौ गोदानै फुफिनानै जोङो। गायनाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोङो गायनानै बेखौ जोङो थिनि माहा बा एक अवान टुइन्टि देस। बिनि उनाव जोङो बेखौ फसल मोनो आरो जेनेबा जों। तिनि मास साराय तिनिमानि उनाव बेयो फिथाइआ मोनलांगोन बे गल्डेन कालार जागोन। अब्ला जों बेखौ आरो न'सिम लाना फैनाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय जोङो बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोङो सोरबा दुलि बिदिनो जि जाय जेरै- सुबिदा बिदिनो बाख्रि गैयैया गुबुनाव दोन्थुमनानै दोनगोन बस्थ फथयाव सोनानै बिदि जोङो बोसोरसेनि जानाय आदारखौ जोङो गावनो थुब्रायनानै लायो आरो अब्ला माइखौ जोङो औ
दे बुंलाय नोंथां औ।
बेखौ जोङो। ओ गोबां रोखोमनि गायो जेनेबा बिदिनो बाहादुर रनजि जित बायसमथि माइब्रा, जोसा बिदिनो आरो जोङो ब्लेक राइस होनना बुङो जाथि आथिखालाव गोसो सोम माइ बेखौबो जोङो गायो जानो थाखाय। नांगौ रोखोमनि गायाबाबो आरो औ अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय माइखौ अम बोरैहाय गायो ब्रा मा -मा माइखौ बांसिन गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ -औ -औ हागोन नोंथां जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा जोंनाथ' माइ गायनो थाखाय हाया फोरो माने इमफरटेन आरो ना जेनेबा हाखौ जोंनिया ट्रेक्टर एबा मोसौ फोरजों मोजाङै हालेवग्रोना लाग्रोनांगौ आरो ना। औ- औ बेबायदिनो जोंनिया माइ गायनो होनबा डाइरेक्टथ' जों माइखौ गायनो हाया नालाय जोंनो फार्स्टावनो जेनेबा खोथिया फोग्रोना लानांगौ आरो ना। औ बेबायदिनो जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय ऐ जोङो मोजां माइग्लि दोननांगोन आरो ना। ओ थांनाय बोसोरफोरनि बा बिदिनो बाजार फोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बेखौ बायना लाबोनानै जेनेबा जों बस्थायाव बे माइखौ सोनानै दंग' एबा ओ फुख्रि हाखरफोराव जोङो ओ जेनेबा सोमना दोननांगौ आरो ना सानसेबा साननैनि थाखाय। औ बेबायदि जेनेबा बेखौ बोखांनानै जोङो ओ बोरि जायगायाव ओ जेनेबा बेखौ ओ ओरै दोनथुमनानै बे बेखौ जोङो जेनेबा थालिर थालिर बिलाइ एबा ओ थास' बिलाइ फोरजों जों माने बेखौ खोबना दोननांगौ आरो ना औ जेनेबा बेखौ होखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला गाजा अरो अब्ला जों माने बे माइखौ ओ लानानै जेनेबा जों फोमोनना दोननाय दुब्लियाव बेयाव जों बेखौ सा स्राव -साास्राव जेनेबा जों बेखौ फोननानै हैनांगौ आरो ना। औ बेबायदिनो जेनेबा जेब्ला बे माइआ साथदिन बा सुददो दिनसोनि उनाव माने बियो ओ रज'हैयो आरो ना रज'बा एसे जौब्ला जेनेबा जों बेखौ फुना लानानै ओमफ्राय जों माइखौ मारैहाय गायो होनोब्ला जों फोमोनना लानाय हायाव जेनेबा ट्रेक्टर एबा मोसौ जों एवना दोननाय हायाव ओ बेखौ जोङो गेबेङै एवग्रोनना लानानै ओ बेखौ ओमफ्राय ओ खोथियाखौ लांनानै जेनेबा जों बे माइ खौ गायहैनाय जायो आरोना औ बेबायदिनो मा मा माइ गायो होनोबाथाय जेनेबा आं जेखिनि मिनथिगौ बेखौनो बुंगोन ओ जेने बा जोंनिखिबो बेबायदिनो बंग बन्धु आरो माइब्रा ओ जोसा आरो रन्जित आरो बेबायदिनो माखासेखौ गायबावो आं बारखौ मिथिया नालाय। जेखिनिखौ मिथियो एसे- एसेखौनो बुंबाय आङो। औ होमबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनाखि जेनेब्ला जोङो जेब्ला माइखौ हाखांनानै जेनेबा बा जों जिगाब मोनो नालाय बे जिगाबखौ ओ मा मा खामानियाव जों बाहायनो हायो?
औ -औ हागोन नोंथां ओ जोङो जेनेबा माइखौ हाखांनानै मोननाय जेरै जिगाब गोरानखौ जोङो माइ हुं हुंनानै दोनो। बेखौ जोङो मोसौवनो होनो थाखाय जोङो थुब्रायनानै लायो आरो नोङो ओंखाम जोंनि बर' गामियावथ' जेनेबा जोङो बनजों ओंखाम सङो नङा होमबा बेफोराव जोङो ओ गिबियावनो जोङो अरखौ जलायनो थाखाय जोङो जिगाबखौबो हेफाजाब हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो। आरो जोङो दैज्लां बोथोरावथ' दायो जेनेबा दुब्लि फोथाराव गासैबो माइ जोंनो आबुं जानानै थायो नंङा होनबा? जायनि थाखाय मोसौनो नांगौ रोखोमनि आदार जोङो दुब्लियाव मोना बेनिखायनो जोङो बै जिगाब माइहुंखौ जोङो थुब्रायनानै लाखिना दोनो आरो बेखौ जोङो मोसौ फोरनो जोङो दाना हिसाबै होनाय जायो आरो। आरो लोगोसे जायफोरा जेनेबा मोसौ ओ बिदिनो मैसो गैया बिथांमोना दिनै थु-थु जिगाब माने गय बारिफोराव जोङो हाया हासार जानायनि थाखाय बेखौ हायाव लामना जायखौ आं नुयो आरो दिनैसिम बिदिनो जोङो मोसौ जाय फोरा जेनेबा मोसौ गैया आरो बिदिनो बिसोरो गुबुननो फानहरो जेरै गारि गंसेयाव जेरै- बा रोजा द' रोजा। बिदिनो दाइन रोजा' सिम बे रखम गारिखौ लानानै बिदि दामखौ फानहरो आरो जिगाब खौ। बिदिनो आरो न'खराव बाहायजायो जिगाबा गोबां जोंनो जेनेबा मोसौ होननो थाखाय जोङो आदार हिसाबै बाहायनाय जायो आरो।
औ औ। आरो जोंनाथ' बिदि ओ बर'फोरा आबादल' मावा नंगौना नोंथां ओम औ आ आबादल' मावनाय बिदि बाथ्रा नङा जोंनि आबादनि अनगायैबो ओ बर' हारि एबा बर' मानफोरा जेनबा गुबुन गुब खौबो मावबावो आरोना जेरै'हाय जोंनिया मेसें बोथोराव ओ आलु गायो बिदिनो हालदै हायजें आरो बिदिनो जों ओ थांहांनायनि उनाव जेनेबा जोंनिया गोथां मैं गाहैयो आरो ना जेरै'खि पतल गायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया थास' गायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया रिसा जोगोनाथ आरो जिंखा बहल बायदि बायदि गायनायखौ नुनो मोनबावो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो एबा गामिफोरावबो बेबायदिनो ओ गोथां थां मैगं एबा माइ ओ आबादनि अनगायैबो गुबुन आबाद मावनाय जायो नामा नोंथां
औ जायो जोंनि साइदावबो आथिखालाव गोबां मानसियानो माइनि अनगायैबो गुबुन गुब गुबुन आबाद'खौ मावनाय जायो जेरै जोङो ओ खांख्रिखला बेनिफ्राय जोगोनार पटल बिदिनो जेनेबा थारुन जायखौ जोङो थास' बुङो नङा होमबा आरो लोगोसे खांख्रि खला थाखाय जोङो बेफोर आबादखौ जोङो मावनानै लायो आरो आरो जोंनि बे दुब्लि फोथारावथ' जों दा बिखिना आबाद खौबो जों गायनो हाया मानोना जों जोंनि बारियावनो जि हा दं जेदेमहा बेयावनो जोङो गासै जोङो ओम बाहागोनि जोङो नांगौ समाव जोङो खानानै जागोन मानोना गावनि आदारखौ जों बर'फ्रा गावनो दिहुननानै जायो जेरै जोङो न' बारि सेरावनो जोङो गासै मैथाफोरखौबो जों गायनानै जानो हायो नङा होमबा फाथोफोरखौबो जों जेरै बायदि फाथो मा फोरखौबो जों फोनानै लानो हायो आरो फाथोआथ' जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जायै जे जोंहा जों नारजि जायो नङा होमबा फाथौखौनो जेनेबा फोरनि उनाव बेयो नारजि जायो नारजियाथ' जोंनि गोबां हाबाय याव बाहायो जेरै' ओम नं अमाजोंबो जेनोबा जायो नार्जिखौ गोखा गोखै बर'फ्रा जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
बिदिनो जोङो ओ मेगं थाइगंखौ जोङो गावनो जा माने गायनानैनो जों जे बरफ्रा ओंखामजों लोगोसे संनानै जाहैयो आरो अब्ला नोंथांनि साइदावहाय बै खारिखौ खारिखौ बोरैहाय बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ जेनेबा ओ जों बरफोरनिनो बे खारैया खाय्द आरो ना जेनेबा औ बरफोरा बेखौ गावनो नआव आबाद मावनानै बा निजिनो ओ बानायनानै बुथुमना लायो आरो ना जेरैखाय नोंथाङा खारैखौ मारैहाय बानायो होनोब्ला ओ जेनेबा जोङो बेखौ ओ था लिर थालिर बिफांनि ओ मादा एबा फसलानिफ्राय ओ जेनेबा बेखो जोङो नानै आरो फार्स्टआव बेखौ जोङो जिरना लाग्रोनांगोन ओ जिर जिरखांना लाखां नानै जेनेबा जों बेखौ सानदुङाव मोजाङै साननै सानथामावलागै फोरानना लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां औ बेनिफ्राय जेब्ला बेयो रानो ओ मोजाङै सान्दुङाव रानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो जमा बुथुमनानै थाय- से जायगायाव बेखौ खखवना होबा बेनि खावखांनायनि उनाव बेयो जाय हांगार जाना थायो बेखौ जोङो बुथु- मनानै ओ बुथुमनानै जेनेबा जों बेखौ दैजों सरनो हायो आरो ना दै दैजों सरनानै ओ बेनो जोंनिया खारै जायो आरो ना औ बेबायदिनो ओ ओ थालिर बिफां एबा थालिर फस्लानिल खारै नङा आरोना जेनेबा बेसर साख्लिफोरनिबो खारै जोङो दिहुनना लानो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथांमोननिया ओ ओंथि गोनां आरो नोंथांमोननि साइडआवबो आथिखालाव बेबायदिनो गावनि ओ माने नांगौखौ बिदि गावनो खालामनानै लायो नङा होमबा खारैखौ थ जों गावगायनो दनायो गुबुननि जोङो सौदा खारैखौ जाया जोङो बरफ्रा जों गावायनो गाव माने बनायनानै लायो आरो नङा होमबा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ ट- पिकखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
अ नोंथां ओ जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे औ गोजोनथों थां